अ खोनादों दा अ खोनाबाय बा अ खोनादों ना
हेलौ
खोनादों दा?
अ खोनादों दे।
अ दावबावनाय सायाव रायलायगोन दे न'।
ओम।
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना?
दावबायनोथ' मोजां मोनो मोननाया।
अ ओरैनो बहा बहा बेरायखो ओरैनो
ओरैनोथ' बिनै सुकि उम बगामाति इदि थांबाय आरो बेलेगाव थांफेराखै।
आ आसामनि बाहेराव थांफेराखै ना?
आसामनि बारा थांफेराखै।
आंबो बेरायनो मोजां मोनो।
माबेयाव बेरायखो नोंथाङा माबे माबेयाव?
आं ओरैनो भैरबखुन्द' उदालगुरियाव। बेनिफ्राय सिलंआव थांबाय बेनिफ्राय क'क्राझार बेनिफ्राय बाक्सानि मावजि पार्कआव
आंबो थांफेरबाय बेयाव मावजि पार्कआव
अ इनिफाय सुकि गेट सुकि गेटआवबो थांङो पिकनिक जानाय समावबो थांङो।
औ औ।
गोलोम बोथोरावबो थांङो। बिनिफाय बहा बहा थांब'खो?
बेनिफ्रायथ' बोरावबो इदि थांनाय जायाखै आरो
आ थांनायनि प्लेनिं लादो
जेबो दा इदि लाथ'नाय जाथ'वाखै।
ओं।
नोंथांङा
आं ओरैनो थाङो गोलोम बोथोरावबो थाङो मालाबा। सुकियाव थांनायनि प्लेनिं लादो र' मालाबा।
माला?
गरम जाबाथाय।
गरम जाबा दानो गरम सं।
दुगैनायनि थाखाय बहुद मोजां ना बेयाव दैया फ्रेस।
गुसु ओम।
दैनि थाखायनो मानसिफोरा बहुत गोजान गोजाननिफ्रायनो फैयो बेयाव।
मानसि जायो औ टाउननिफ्राय फैयो ओं।
टाउननि मानसिफोरा आरो पलुसनाव थाबाय थायो बिसिनिया। ओंखायनो जोंनि नेचारेलखो बांसिन मोजां मोनो बिसोरो। ओरैनो खाथि खाला बेरायथावना मा जायगा दंबावो नोंसोरनि खाथियाव?
जोंनि खाथियाव इनो आरो इदि ओरै गैया।
अ। जोंनि आसामाव दंङ' दावबायथावना बहुद मोजां मोजां ना। मानास मानासाव थांफेबाय नों?
अ मानासाव उम कलेजाव थांनाय समाव थांदोंमोन आरो खोनसे मानासाव।
मा मा नुबोसोनाय मानासाव थांनायाव
मानासाव थांनायावथ' इदिनो कलेजनिफ्राय पिकनिक जानो थांनाय नुदों दावराय नुदों मैदेर नुदों
गान्दाबो थायो
अ गान्दाबो उम
मैसो थायो
ओ मैसो
ओरैनो एप्रिल समाव बांसिन मोजां मानासाव बेरायनो।
औ
मानो होनोबा गांसो रज'योना गोरलै गोरलै गांसो जानो बांसि फैयो मैफोरा बेनिफ्राय काजिरङा थांफेरबाय नामा?
काजिरङायाव उन्दैयाव खेनसे थांदोंमोन आइमोनजो दा गोदोर जाना थांफेराखै आरो
अ काजिरङा बिदिनो जिब जुनारनि थाखाय
ओ जिब जुनारनि उम, नोंथाङा थांफेरबाय?
आं थांबाय काजिरङायावबो।
मानासावलाय?
मानासावबो थांबाय। बेनिफ्राय मा जागा नायनो लुबैबावो नोंङो?
नाय नायनो लुबैयो
थांनायनि प्लेनिं खालामदोबा?
खालामथ'वाखै दा
औ
उम
मानसिफोरा थाङो दावबायनो दानिया बहुत गोजान गोजानाव थाङो। सिक्किम, अरुनाचल, दार्जिलिं काश्मिरफोरावबो थांनो बेरायनो आइस नुबाय नामा नोङो रियेलाव? आइस नुबाय नोङो रियेलाव?
नुफेराखै
हो नुफेराखै उमहो नोंथाङा थांफेराखै?
उमहो
उम
थांनो लुबैयो बात
थांनो लुगैयो उम
अरुणाचलाव थांनो लुबैयोना नोङो बेरायनो?
लुगैयो
अरुणाचलाव नायथावना मा मा दों मोनथिगोन नामा नोङो?
आंथ' थांनाय जायाखै नालाय मिथिया आरो आं। ओ नोंथाङा जामिथिगो?
अरनासलाव एरैनो थावां थावां दोङो।
हो
थावांआव‌ थांनो हायो अरनाचलाव माधुरि लेक होननाय दोङो अरुनाचल ओमफ्राय इतानगर राजथावनि बेफोराव थांनानै नेचारेलि समायना आरो ओंखायनो थाङो मानसिफ्रा बिरादनो बेनिफ्राय डिसेम्बर, जानुवारि बेफोराव बरफ गोलैयो
औ
बरफखो नायनो थाङो आरो मानसिफोरा बिराद
बरफ गोलैनायखो
बरफ गोलैनाय आफेल दफां नायनो नोंथाङा मा समाव बेरायनो बांसिन मोजां मोनो
दाबायदि समावनो बेरायनो मोजां मोनो आरो
गोलोम बोथोरावना।
उम।
जेनेबा माने गोलोम बोथोराव मानि थाखाय मोजां मोनो नोंथाङा गोलोम बोथोरखौ मानो थाखाय मोजांसिन मोनो
बिदिनो मोजां बिदिनो मोजां मोनो।
गुवाहाटियाव थांफेरबायना
थांफेरबाय
गुवाहाटियाव मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथां?
बिदिथ' ओरै बेरायनो थांफेराखै जाय आलासि जानो थांफेरबाय आरो आनैलानाव
अ कामायख्या टेम्पोल नायबायना
अ ओम खेनसे थांदो
खामायखा टेम्पोला मा हाजो सायाव दंमोन
हो
कामायख्या टेम्पोला जे दङ बबे हाजोआव दङ मिथिगौना नोङो
उम हो नोंथाङा आंखौ फोरमायदो मिथिगौबा
कामायख्या टेम्पोल कामाख्या टेम्पोल थानाय हाजोनि मुङा जाबाय निलाचल
निल मा निलासल
निलासल हाजोआव दंना बियो।
अ
आमथि सुवायावदि अम्बु बासि मेला जायोना बेयाव।
दाखालिसो थांखांबायना
बहुत गोजान गोजाननि मानसि बेरायनो फैयो बेयाव
औ
जोंनि आसामनि बाहेरनि भारतनि बाहेर अमबुबासि मेला खोना फेरदोंना नोंथांआ? थांफेरबाय नामा बेयाव बेरायनो
थांफेराखै
गुवाहाटीयाव आरो मा नाथावना जायगा दबावों आं थांबाय आगोलाव थांदोंमोन देग्लाय थाङाखै बेनिफ्राय गुवाहाटि आरो मा दंबावो नायथावना नोंथाङा मोनथिगौ नामा
आं मिथिया नोंथाङा खिन्था
गुवाहाटियावथ' नायथावना बहुद दङ जु जुखौ मिथियोबा सिरिया खाना। सिरियाखानायाव नायफैबायना नोङो।
गोदोहाय उन्दैयाव थांदोंमोन
सिरिया खानायावथ' मोसा नुयो लफ्रा नुयो। जिराफ, मैदेर, गान्दा। बेफोरखौ नायनो हायो। बेनिफ्राय साइन्स मिउजियाम बेयावबो थांनो हायो आसामनि बबेखौ नोङो साबसिन मोजां मोनो बेरायनो?
मा होनदों?
आसामनि बबे जायगाखौ नोङो साबसिन मोजांसिन मोनो बेरायनो? आसामाव जेनेबा नों बबे जायगायाव बांसिन मोजां मोननो थांनो?
गुवाहाटि उदालगुरुरि ना बक्सा?
बाक्सायावनो मोजां मोनो।
बाक्साखौनो मोजां मोनसि मोन ना? फोरमायनो हागोन नामा नोथां मानि थाखाय मोजां मोनो।
हानाय नङा
गारबि आंलंफोर आरो ना।
कार्बि आल' खोनादो थांफेराखै
कार्बि आंनावथ' हाजो जायगा नायथावना दङ बेयाव जोंनि आसामा समायना दै बहुत मोजां नायथावना हाजो हाला दै मादै दफां लाइफां जिब जुनार मानसिफ्रा फैयो बहुद गोजान गोजानखौ बेरायनांगोन बे बैरबखन्द थांफेरबाय नामा नोंथाङा
थांफेरेराखै आं
बगामाथियाव
बगखमाथियाव थांफेरबाय।
पिकनिक जानाय समावनो थांदों।
मोजाङानो मोनदों
मानसिफोर फैयोना बेयाव मा समाव बांसिन मानसि फैयो बेयाव?
पिकनिक जानाय समावनो बांसिन फैयो आरो।
अ डिसेम्बर जानुवारि।
लास्ट डिसेम्बर जानुवारि बे समावनो
बे समावनो बांसिन।
दारागावबो थांबाय ना?
दारागावाव थांफेराखै आं।
औ। क'क्राझाराव थांफेरबाय ना?
क'क्राझाराव थांफेराखै।
क'क्राझाराव बेरायथावना मा मा दं मोनथिगौ नामा?
मिथिया। नोंथाङा मिथिखायो नामा?
क'क्राझाराव दङ रायमना नेसनेल पार्क खोनादोंबा? रायमना नेसनेल पार्क। बाय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क। बिनिफ्राय चक्र सिला होननाय खोनादोंना।
माबे।
चक्रशला
खोनाफैेराखै आं
अ दङ बि क'क्राझारावनो दे आंथ' नेक्स्ट खल हरबानो जाबाय जाबाय दे तेन मिनिट नाब जाबानो ज न